खनादोंना?
औ औ नोंथां खोनादोंना?
खोनादों आ
औ नोंथांसिम गोजोन औ गोजोन मोनाबिनि गाहाम हामलायनाय गो जासि हरनाय थाबाय नोंथां।
गोजोननाय थाबाय नोंथां।
औ। आं नोंथांनो फन हनायनि जाहोना नोंसांजों मोनसे आयदानि सां सावराय होनना फन खालामनाय जादोंमोन आरो ओ जोङो दा औ जोङो दा जोङो गामि ओनसोलावहाय माबायदिहाय दाउ अमा फिसिनानै जेनेबा माबोरै फिसिनानै गावनि जिउखौ खुंलाङो बा रांखान्थियाव माबायदिहाय मुलाम्फा जादों एसे नोंथांखौ खावरायनो सानदों। सानदोंमोन आरो नोंथाङा सम दङब्ला
औ रायलायजागोन।
आ दा माबायदिब्ला जोंहा दाउ अमाखौ माबोरै हेल्प फैयो होननानै बुङोब्ला जो गोबां सुबुङाथ' गामि ओनसोलावहाय बिदि फार्म बानायनाय जायाना नोंथां। बिदिनो न'आव मासे मानै अमाबा दाउफोरखौ जोङो लानाय जायो आरो बिदिनो जोङो अमाखौ माबोरैहाय फिसियो होननानै बुङोब्ला मा मा आदार होनानै फिसियो होननानै बुङोब्ला जोङो गुन्दैखौथ' जोङो होखायो नङा होनबा नोंथां? बे गुन्दैजों औ बे गुन्दैनि गुन्दैजों लोगोसे जोंहा हाग्रानि मोननाय जि थास थास' बेफोर थास'खौ जोङो हानानै लाबोनानै जोङो रुनानै अमानो होनाय जायो आरोना बिदिनो जोंहा थोजों लोगोसे मा होनो बेखौ बिगुर मा होनो मैगंफोरनि बिगुरफोरखौबो जोङो रुनानै होनाय जायो आरो जोंहा जौ संनाय जि अफ्रि बेखौबो जोङो होनाय जायो आरोना बिदिनो जोङो अमाखौ मोजाङैसो थोनलाबा जोंहा अमाफोरा बे ओ फिसा फिसा जेनेबा अमानि फिसाफोरखौबो जोङो फाननानै गोबां रांखान्थियाव मोन। मुलाम्फा मोनो आरोोना दा नोंथमोननि ओनसोलाव मा मा दाउ अमानि फार फार्मफोर दं नामा नोंथां।
औ जोंनियावथ' सरासनस्रायै दाउनि फार्मबो नुनो मोनो। अमानि फार्मबो नुनो मोनो गोबाङैनो दाउनि फार्ामफोरखौ नुनो मोननाय जायो आरो न'खर न'खर मानो होनोमब्ला दाउनि फार्माव खरसफोरा एसे एखम जायो बेनिफ्राय बे बेराफारसे गैया आरोओरै अमानि फार्ाम बाानायनायनो गोनांबा एसे एसे गोबां रां खरस जाग्रोयो आरो गिबियावनो उननि समाव उननि समाव बेफोरखौ मुलाम्फानि गेजेरजों दिहुनफिननो हायो। नाथायसाय आं दाउ फार्म बानायनायनि बागै एसे बुंनि स जोंनियावहाय दाउ फारांखौ जिहेथु गोबां नुनो मोनो बेबायदिनो जेनेबा दाउआ आरो बायदिसिना रोखोमनि थायो जोंना बयलारर होनना बुङो बयलार बिदिनो आरो लकेल जोंनि न'आवनो फिसिबाय मोनबोबाय थाखानाय बेबायदि मोननो हायो। बेनिफ्राय जोङो दाउफोरफोरखौो गोबां बिबांनि फिसियोबाथाय जोङो बायनानै आदार जिहेतु बायनानै आदार लाना फैयो बस्था बस्था बिदि बिदि लाना हा होननानै बिदि बेखौ होनाय जायो। बेनिफ्राय आरो खम बिबांनि फिसिबाथाय जों न'खरनिनो न'खरावनो जोङो बिदि माइरं साइरं माइरं माइ होनानै फिसिनो हायो। बिरैनो बिदिनो जोङो नांगौ समाव आदारखौ सानसेयाव खननै ग आं बेबायदि होनानै बिनिफ्राय सम सम मुलै बेमारफोर जायैनि मुलिफोर होनानै बेबायदि जोङो फिसिनो हायो। बेनि अनगायैबो जोंङ अमा अमानि बागै बुङोब्लाथाय अमाया अमाखौ जोङो जिहेथु एसे फार्म बानायनायाव एसे गोबां रां नांगौ बेनिखायनो जोङो अमाखौ फार्म बानायनोबाथाय जों गोबां गोबां बिबांनि लानाय जाखायो अमाखौ बिदिनो जेनबा बिदिनो जौसे गाहाम बिदि नुनो मोननाय जायो आरो जोंनि खाथियाव थानायखौ। बिदिनो सानसेयाव खननै खननै बिदि आदार होनानै बिदि अमाखौ बि मोनसे जायगायावनो गलार बानायनानै न'आव बानायनानै बेयाव दोननाय जायो। ओमफ्राय सम सम सम सम बेदि बे थाग्रा जायगाफोरखौ अमानि थाग्रा जायगाफोरखौ साफा खालामनानै जायो। जिहेतु अमाया खियो नालाय खिफोरखौ एसे दैफोरजों सुस्रांना होननाय जायो आरो बेबायदि जायो नोंथांमोननि बिदि ओ दाउ अमाफोरखौ मा रोखोमै फिसिनाय जायो बे बेखौ एसे फोरमायना होन हागोन नामा?
औ जागोन जोंनि ओनसोलखौबो बिदिनो ओ अमानि फार्मखौथ' जों जोंनि दा गामि ओनसोलाव बानायनाय जायाखै नाथाय दाउ फारामखौ बानायनाय जादों आरोना। जेरै दाउ फारामखौ माबायदिहाय बानायो होननानै बुङोब्ला ओ जेनेबा जोङो दाउ फिसाखौ बाजारफोरनि जेनेबा दखानफोरनिफ्राय बा फाराममनिफ्राय जोङो बायनानै लाबोनाय जायो आरोना नोंथां बिदिनो दाउ फिसायाव मासेयावहाय जोङो बाजि रां बा ब्रैजि रां होननानै जोङो बेखौ लाबोनाय जायो आरो बिदिनो दाउ फिसा फाराम बानायनो थाखाय थाखायबा जोङो न' गंसे नांगोन आरो ना बे न' गंसेखौ मोजाङै ओ लुनांगोन आरो लुनानै फारसेथिं सायला गोनां आरो फारसेथिं सायलागैयै लुना होनांगोन आरो। बेनि उनावहाय जोङो बे दाउ फिसाखौ लाबोनानै बिनि ओ थाग्रा खथाखौ जोङो मोजां खालामनानै लााङो आरो बाथ'रि खागज बना दोनो जोङो सिङावहाय बिसोरो खि ब्लानो बेखौ गारह'नो हाखानाय बायसानो। बिदिनो बे बिसोरखौ गोबां जोथोन लानांगौ आरो फिसा समावहाय बिदिनो बिसोरनि आदारखौ मोजाङै जायो। जाग्रा जानाय टाइमयाव होनांगोन आरो दै। फोरखौबो मोजाङै होनांगोन आरो बिदिनो बिसोरनो गोबां मेडिसिन बा मुलिफोर जोङो होनांगौ जायो आरो। जोंना दा ओ जेरै जोङो न'आव फिसिनाय लकेल दाउफोरनो जोङो बिदि मुलिफोर होनाय जाया नङा होनबा नोंथां बिदिनो बिसोरो हाग्रा बंग्रा एमफौ एला जायो बा जोङो जि एंखुर बा माइरंफोर जोङो सारनानै होयो। बेखौनो बिसोरो जानानै देरो आरो ना नाथाय बेसोर फारामनि फारामफोरखौ जोङो बिदि होनाय जाया आरो। ओ बिसोरो जेब्ला बिदिनो लासै लासै देरलांगोन अब्ला जोंनि आदाराबो गिदोर गिदोर जाहोलां गोन आरोना ओ बिदिनो ओ बिसोरो मास मोनथाम बा मास मोनब्रैफोरनि गेजेराव बिसोरो फानजानाय जायोब्ला। जोंहा गोबां फैसा बा मुलामफा मोननाय मुलामफा जायो आरोना दाउफोरावबो ओ दाउफोरा थै होलांबाथाय जोंहा गोबां लस जानो हायो नाथाय मोजां जोथोन लानानै जेब्ला मोजां दाउफोरा देरहोलांजोबो अब्ला जों। जोंहा मुलामफा जायो आरोना नोंथां बिदिनो जोंहा ओदाउल' नङा जोङो ओ गासैबो गामि ओनसोलावनो बिदिनो मोसौ। बोरमा दाउ अमायाथ' जोंनियाव थाखाथारोना बिदिनो मासे मानै। खौनो जोङो ज नांगौ टाइमाव जोङो फाननो हाबा जोंहा रांनि मुलामफा जायो आरो। आरोना नोंथांमोननि ओनसोलाव। ओमफ्राय बिदिनो मोसौ बोरमाफोरनिबो आथिखालावबो फाराम दङ नामा नोंथां?
आं जोंनियावथ' सरासनस्रा मोसौफोरनि फारामखौथ' नुनो मोननो थांला नाथाय बोरमाफोरनि फारामखौ नुनो मोनो आरो न'खर न'खर सोरहाव सोरनावबा सोरनावबा। गोबां बिबांनि नुनो मोना थेवबाबो खम बिबांनिबाबो नुनो मोना आरो फाराम अब्ला आं बोरमा फाराम बानायनायनि बागै एसे फोरमायना होनि नोंथांनो
औ नोंथां।
बोरमा फाराम बानायनो थाखाय जों बोरमा बोरमाखौ मोजां जोलैनि एबा मोजां। ओ मोजां गिदिर गिदिर बिमा बेबायदि लाना फैयो। जेहुथु न'आव मासे नङाबा मानो। बेबायदि लाबाबो उनाव बारायलाङो जिहेथु बिमाफोरा फिसा होयो नालाय मा नै गाहाम होयो नालाय बिदिनो बारायलाङो बिदिनो गिबियाव जों बिबायदिनो बिमा मोजां सायख'नानै लाना फैबाय जोलैनि थाखाय बिनि उनाव जोङो बेनो थानो थाखाय। थानो थाखाय जोङो जायगा बानायो जिहेतु जायगा बानायबा जों बे सां बानायना होनाय जायो। मोनसे न'आवहाय बिदिनो सां बानाय। बाय जितु हायावबाथाय हायाव माने उन्दुनायफोराव एसे खसथ' मोनो इसोरबो माने एसे गोरान जायगाफोरखौ नायगिरो नालाय बोरमाया बेनिखायनो जोङो सां बानायनानै सांआव दोननाय जायो बिदिनो जों। साङाव दोनना बिदिनो जोङो बोरमाफोरखौ जों दुब्लियाव हैयाबाबो जायो जायो जोंहाथ' जों बिलाइ दाननानै दंफां बिलाइफोरखौ दाननानै होफैनो हायो। बिदिनो मोसौ मोसौफोर फिसियोबथायो जोङो मोसौफोरखौ दुब्लियावहाय दोनदार हैैनो गोनां जायो। बिदिनो बोरमा बोरमा बाथ' नाथाय जोंनिया एसे खस्थ'आ एसे खम जायो होननानै सानो आरो आङो। बि बिदिनो। बिदिनो बोरमाफोरखौ जोङो न' सिङावनो न'आवनो लाखिनानैनो बिदिनो माबानो हायो। फिसिनो हायो बेनिफ्राय जोङो। सम सम जोङो बिदिनो मुलिफोर होनाय जायो जिहेथु बेराम जानाङा बेराम जाबा जोंहा बेर बेराम जाबाथाय जोंहा थैनोबो हायो बोरमाफोरा बेराम जाबा हामलनायग्रा बेनि थाखायनो बेनि थाखायनो जोङो बिदि मुलिफोर होनाय जायो जिहेथु जों थैबाथाय गोबां। खहा जायो नालाय मासे बोरमायावनो बि रोजा गाहामफोरनि बिदि खहा जायोब्ला जोंहा गोबां खहा जायो। नङा होमबानाय जायो बिदि बोरमाफोरखौ मुलि होनाय जायो आरो। भिटामिनफोर थाब देरनायनि बिदि होनाय जायो बेनिफ्राय नोंथांमोननोखि बि बिदिनो मोसौ अमा बोरमा बेबायदि फिबाय फिसिनायनि अनगायैबो आरो गुबुन जुनारफोर फिसिनाय। बिदि फार्मफोर नुनो मोनो नामा नोंथांमोननि गेजेर
नोंथां दाथ' आङो गुबुन जुनारफोरनि फाराम नुवाखै नाथाय। दा नोंथाङा बुंलांनाय बायदि जेरै मोसौ बोरमानि फार्म जोंनोथ' दा मोसौ बोरमा फिसिनो थाखाय जोङो बेलेग रां रांनिफ्राय जोङो जेनेबा रां होनानै जोङो जेबो आदार बायना लाबोनाङा नालाय नोंथां जोंहा बोरमा मोसौ याव गोबां मुलाम्फा जायो आरो ना आरो बिसोरो मिथिंगानिनो मोननाय जि हाग्रा बेखौनो बिसोरो जानानै देरो आरो जोङो बेजों लोगोसेनो बिसोरनो ओ बिलाइफोर दाननानै होफैनांगौ आरो अब्लाना बिसोरनि मोदोमा बारा जायो आरो ना जेनेबा पुस्था जानानै बिसोरो मोजां जायो आरो आरो जोंहा मोसौखौहाय रांखान्थियावल' जोङो मुलाम्फा जाया मानो होनना बुंनो थाङोब्ला गोदो गोदायहायथ' गोबां सुबुङानो बि बि मोसौ लायोमोन आरोोना जोंहा दा न खराव मोसौ हालिसे थाबाबो जोंहा गोबां मुलाम्फा जायो आर ना खामानिफोराव गोबां सहाय जायो बिदिनो जोङो मोसौ हालिसि थाबा जोंनियाव जि दब्लायसे दब्लायनि हा थाब्ला जोङो बेयावनो ओ बे मोसौ हालिसेजों जोङो हो हेवनानै आबादबो मावनो हायो आरोना नोंथां ओ बिदिनो आरो ओ औ बिदिनो आरो जोंहा मोसौ गाय थाब्ला जोङो गाइखेरबो मोननाय जायो बे मोसौ गायनिफ्राय जोङो गाइखेर मोननानै जोङो साहाबो लोंनो हायो आरो जोंहा बे गाइखेरजोंनोिउ बानायनाय जायो आरो पनिर बानायनाय बो जायो गलला बेफोरबायदि बायदि बायदि बानायनाय जायो आरो जोंहा गाइखेर दाखा होनाय जायो बेखौबो बानायनाय जायो आरो ना बे मोसौ गायनि गेजेरजोंनो जोङो गोबां ओ बिदिनो मुलाम्फाबो मोननो हायो आरो ओ औ आरो नोंथांमोननि ओनसोलावहाय जेन'बा अमा फार्मखौ नोंथाङा दङो होननानै बुंदों ना माबायदिहाय माबोरैहाय आदार होयो नोंथाङा एसे बुंनो हागोन ना नोंथां
औ जोंनियावहाय आदारखौ बेबायदिनो सान सानसेयावहाय खननै होनाय जायो सोरांबाय जिहेतु सोरांनाय लोगो लोगोनो खनसे बे अमानि अमानि थाग्रा जायगाफोरखौ साफा खालामनानै बिनि उनाव अमानो आदारखौ होनाय जायो बिनि उनाव आरो मोनाबिलि समाव खनसे होनाय जायो बेबाय जोङो ओ बिदिनो न'आव जोङो खम बिबांनि अमाब्लाथाय बेरामाव खम बिबांनि अमा थायोब्लाथाय जोङो न'आवनो जेनेबा गुन्दै माइनिफ्राय माइनिफ्राय बानायनो गुन्दै बेफोरखौ होनाय जायो आरो बिदिनो गोबां द्राइभा थाय जों गुन्दैफोरा थोस्लाब द्राया नालाय बेनिखायनो जों बाजारफोराव मोननाय दे बिदि आदार बायना लाबो अमानि थाखाय बेखौ होनाय जायो आरो बै बिदि आदार होयोब्लाथाय एसे आरो अमायाबो फुंसिनोबो बिदि गुन्दै होयोब्ला आरो एसे फुंनायाव एसे गोब्राब जायो आरो अब्ला नोंथां जोंनिया समा जाबाय उननि समाव लोगो मोनलायसिगोन नामा नोंथां
औ नोंथां ओ जोंना समाबो जाबाय नोंथांनिफ्राय सावरायनो मोनना जोबोद गोजोननाय मोनबाय आरो दे बिदिब्ला नोंथां गोजोनथों